मा होनदो?
अ खुलुमबाय हेल'
हेल'
अ
नों खोनादोंना नों थाङा?
औ खोनादों दे बुं
अ ओ नोंथाङा एसे सम मोनगोन नामा दा रायलायनो?
औ हागोन दे सम दं दे।
अ अब्ला जोङो बैसागु बोथोरनि जोंनि बर'नि बैसागु बोथोरनि बादै सावरायनो लादों आरोना
उम
ओ बैसागु बोथोरखौ जों माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे हागोन
अ
बैसागो बोथोर होनोब्लाथ' जोङो ओरैनो गुबैयै जोङो बैसागो होनोब्ला जोङो बेखौ जोङो एप्रिल दानाव जोङो मोननाय जायो बैसागो दानखौ बेजों लोगोसे जोङो बैसागो होनोब्ला जोङो मिथिखागौ बयबो बर' बा बर' माहारिनियानो जा बा माबा मोनसे एसामिस हारिनियानो जा जों माने बेखौ जोङो बैसागो होननायखो खौ जोङो माने बयबो फालियो ओ बिनि गु गुबै जाहोना जाबाय जोंहा बैसागो होनोब्लाथ' जोंहा बेहाय ओ मोननै बैसागो थायो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो जेब्ला जोंहा गिबि सान बैसागोखौ जोंहा मोसौ बैसागो होननानै जोङो मिथिनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो ओ सेकेण्ड ओ नै थारिगखौ लानानै जोङो मानसि बैसागो होननानै जोङो मिथिनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो बैसागोआव जोङो बयबो उम उम मोसौ बैसागोआव जोङो मोसौफोरखौ थुखैस्रां ओ लोबस्रां खालामो आरो बिनि उनावहाय जोङो मानसि बैसागुआव जोङो बयबो न'खर न'खर खाना जायो ओ बयबो न'खर न'खर जोङो जोङो उन्दै उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय बेफोरबायाददिखौ जोङो फालिबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे जोङो बैसाग सागो बोथोराव जोङो गोबां ओ मैगं खांनानैबो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय बैसागो बोथोराव जोङो बयबो खौसे जानानै जोङो मोसानाय मुसुरनाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं खौ लानानै जोङो मोसानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय आं बेखौनो मिथिनो लुबैयो नोंसोरनिखिइबो बैसागुखौ ओ माबोरै फालियो नोंबो आंनो एसे फोरमायनानै हागोन नामा?
जोंनावबोथ' बिदिनो बर'नि बैसागु होनोब्लाथाय ओ मोसौ थुखैनाय बेबायदिबोथ' थायो बेबायदि थायोना मोसौ थुखैनो थाख खाय ओ एग बैसागुनि एग तारिगनि सानसे सिगां बेबायदिनो थाराय देग्लि लिथि बेबायदि बुथु थुमग्रोनानै लानाय जायो आरो ओमफ्रायो बिनि ओ दिग्लिलिटि बेबायदि बुथुमखांनायनि बेनि अ खानायैहाय जोङो फुङावनो ओ ओं मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनि उन फुंनिफ्राय बेबायदिनो खुंखा जानाय बेबायदि थायो आरो बेबाय ओमफाय बेनि उननिफ्राय ओ बोराय बुरै बेबाय बिदिनो मागिनो थाङो आरो बै सागु मोसानानै।
औ नोंगौ ओमफ्राय नोंसिरनिखोय ओरै बैसागोआव ओरैनो नोंसोरनि गामि गामि गामि जेनेबा मिथिं बा गामि खाथिफोराव मिथिं फांसनफोर नोंसोरनिख जागोन ना जाया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बैसागु फांसन जोंनि गामियावबो खाथियाव खालामनाय जायो बैसागुनि जोबनाय बैसागु दाननि जोबथा बेबायदि दानाव आरो बैसागु खौ बिदाय हरनाय बेबायदियै बैसागु फांसनखौ खालामनाय जायो आरो
औ औ नंगौ
नोंथांमोननि थिंजायैबोबायदि खालामो नामा बैसागु फांसनफोर खाथिफोराव
खालामनायाथ' जों गामियावनो खालामनाय जायो बैसागु फांसनखौ जेब्ला जोङो बैसागो मोसानानै जा बिनि मोननाय रां बा जोंनि गामियाव जा एसे एला थानाय रां बेखौ जोङो गासि- खौ जमा खालामनानै जों माने मोनसे बैसागो फोरबोखौ जोङो माने फालिनाय जायो गामियावनो आरो बेजों लोगोसे ओ जोङो गामिया जेब्ला उम ओ जोंनि नाम गामिनि नामा जेब्ला गोजौ थाखोआव मोनहैखानाय जेब्ला जोङो बेहाय बोसोराव जोङो से लाख बाजि रोजा रांबो मोननाय जायो जे जायनि जाउनाव जोङो बेजोंबो गोबां मदद मोननो हायो बिनि थाखायनो अ बैसागो खौ गामियाव गोबां मोजां खुंलांनो हायो आरो गोदोरैनो बैसागु फांसनफोरखौ जोङो मोजाङै खुंलांनो हायो आरो ओमफ्राय नोंसोर गामिखै जाय बेबायदि फैसा मोनगोन ना मोना बैसागो ओ खुंनो थाखाय बा बैसागो फोरबो फालिनो थाखाय नोंसोरनिखि बेबायदि मोननो हानाय राहा दंना गैया नोंथाङा एसे फोरमायबानो जाबाय आं
जोंनि गामियावबो दङ बेबायदिनो ओमफ्राय एसे गोनां ओ साख्रि मावनाय बेबायदिफोरा ओ बैसागु बेबायदि फालिनो माबानो थाखाय फानसन खुंनो थाखायबो दान होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो गामिनि गथ'फोर बा ओ बोराय बुरैयानो जा सेंग्रा-सिख्ला बेबायदिफोरखौ मोसानाय माबानाय बेबायदि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो
उम नंगौ
औ ओमफ्राय बिदिनो रंजानायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरिफोरबो लाबोनानै गान गामियाव बेबायदिनो रंजानाय ला लायो आरो
औ औ
जायो औ
उम बेनिफ्राय बैसागो बोथोराव नोंसोरनिया मोसानाय मुसुरनाय समाव सेंग्रा सिख्ला खौसे जानानै मोसायो ना बोराय-बुरै गथ'-गथाय सेंग्रा-सिख्ला गासैखौबो खौसे लानानै मोसानाय जायो ना आलादा आलादा बोराय बोराइ बुरै एक्स्रा मोसायो ना सेंग्रा सिख्ला मोसायो ना गथ' गथायाबो एक्सट्रा मोसायो नोङो एसे फोरमायहरबा-
जोंना बेबायदि ओ खौसेयै गामि मोनसेैयैनो खौसेयै बेबायदि जाया आरो गथ' गथ'फोर एक्सट्रा सेंग्रा सिख सिख्लानि एक्सट्रा बोराय बुरै एक्स्रा बेबायदि जायो आरो
औ औ
नों नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो जायो नामा ना खौसेयैनो जायो गामि मोनसेयैनो
जोंनिखिथ' जेब्ला गामिया मोनसे जाबाय जेब्ला जेनिखि बेबायदि नेमखान्थिफोर गैया जायनि जाउनाव जों गामियाव लिरखानाय खान्थिफोर दङ जेब्ला जोङो बेहाय मोनसे खान्थि जिजोंनो जोङो थांनाय जायो जायनि जाउनाव जोङो बयबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो जोङो खौसेयै मिनि खुसियै रंजा खुसियै जोङो जों गामियावनो बैसागो बोथोरखौ मोसा खानानै जोङो माने मोजाङै मोजां एगार हरो आरो बिनि जाउनाव जोङो जेब्ला बैसागु मोसानो थांगोन जोङो गुबुन गामियाव जों मोसानाय नेम लायाखै जों गामियाव जायनि जाउनाव जोङो गामियावनो सानथामहालागै थानो ओ थाखाय जोंहा सम लायो मानो होनोब्ला जोंनि गामिया गोबां गोदोर जा जायनि जाउनाव जोङो गोबां दिन नांगौ जानायलाय जों गामियावनो मोसानानै जोङो दिनखौ बैसागोनि मोसानाय दिनखौ जोङो गारहरो जायनि जाउनाव जों गुबुन गामियाव जों मोसानानै थांनो मोना जायो बेखौनो आङो नोंथांसिम आङो सेयार खालामहरनाय जाबाय ओमफ्राय इदिनो बिसोरजोंसै ओरैनो दामनाय देनायाव मा ओरैनो बक्स लानानै दामनाय देनाय जायो ना नोंसोरनि खुगा मेथाइजों खननाय जायो ना सेरजा सेरजा जथा सिुफुं लानानै मोसायो नोंथाङा एसे खोन्थाहरबानो जाबाय
जोंनिथिंजाय खुगा मेथाइ आरो खाम सिफुं बेबायदि जथा बेबायदि लानानै जोङो रंजानाय जायो आरो
औ औ मोजां
नोंथांमोननि सिनायबो बेबायदिनो नामा
ओ जोंनिखि बे गामियावनो मोसानाय जेब्ला जोङो बांसिनानो खुगा मेथाइजों मोसानाय जायो ओमफ्राय खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै जोङो मोसानो जायो सेरजाखौथ' अ दा फ्रायानो लाला थेवब्लाबो जाखिनि गोमनो हानाय सोदोबखौ रिंहोनो हानाय बेखौ जोङो लानानै बैसागुआव मोसायो ओमफ्राय जायनि जाउनाव जोङो मोनसे बक्सबो लाफानाय जायो जायनि जाउनाव जोङो गोबां मोसानायनि गेजेरजों सल' खननायनि गेजेरजों मिथिजोबोब्ला जोङो बे मोनसे बक्सखौनो सोरनिबा सोरनिबा न'खराव जोङो माने बे बक्सखौनो दामनानै मोसानाय जायो
औ
बेनो जोंनि बैसागोनि ओमफ्राय नोंसोरनिखौ जाय बिदिनो गाननाय जोमनायफोरा माबोरै जेरै ओ सोरबा अबेबा अबेबा गामिफ्राव जेनेबा लंफोरजोंबो मोसानाय जायो बेबायदिनो बायदिसिना ओ बैसागो बोथोरावबो बायदिसिना गाननाय जोमनायखौ नेमखान्थि हिसाबै गाननाय जोमनायखौ गानालासिनो गाज्रि नेमखान्थि बा लंपेन्फोर गाननानै मोसानाय बा माबा मोनसे गाननानै मोसानाय बेफोरबायदि सोलियो नामा नोंसोरनिखि बैसागो बोथोराव खोन्था हरबानो जाबाय नोंथाङा
जोंनावथ' बेबायदि सोलिया जोंनि बर'निनो दख'ना आर'नाइ ब्लाउस गोजा दखना बिदन बेबायदिजोंनो सोलियो आरो ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला सेंग्राफोरनि बोरायफोरनि बेबायदिया गामसा गेनजि फालि आर'नाइ बेबायदि लानानै मोसानाय जायो आरो जोंनिथिंजाय।
औ नोंखौ
औ
मोजां
नोंथांमोननि थिंजायबो बेबायदिनो नामा?
औ जोंनिखैबोथ' बेबायदिनो बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौनो गाननानै जोङो मोसानाय मुसुरनाय जायो मानो होनोब्ला जोंहा बर'निनो सिनायथि जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ दङो जेब्ला दंखायो जेब्ला जोङो बेजोंनो ओ बैसागोखौ जोङो बारहो हरनाय जायो मोसानाय मुसुरनाय। होमबा नोंथां ओ दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जानोसै नामा नोंथाङाथ' जेबो गाज्रि मोनाखै आंनो बुंहरनायफोराव?
ओहो जेबो गाज्रि मोनाखै। मोजाङानो जादों
दे होमबा गोजोननाय थाबाय।